औ।
औ नोंथां, मा खालामदों नोंथाङा?
ओरैनो दङ जिरायनानै।
अह, नोंथाङा दा फ्रि दं नामा?
औ फ्रियैनो दङ ओरैनो जेरनानै दङ।
औ।
उम।
नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन, बे आयदायानो जाबाय
औ सोलोंथाइना? सावरायनो हागोन अभियासलि।
औ।
एह।
जेनेबा दाथ' सोलोंथाइ होनोबा दा जोंनि ओ आथिखालावल' नङा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे बुस्थुआ। सोलोंथाइया औ आरो बे सोलोंथाइया जोंनि जिवाव बिराद मा गोनांथार ना? औ। आरो लोगोसे सोलोंथाइया जोंना जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो थैजासिम सोलिबाय थाखायो। नङा होनबा? औ सोलिबाय थायो। बेयो आरो ओ बे सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो खालि बे फरायसालियाव मा सोलोंनाय मोनदों बेखौल' होनजाया ना? जोङो बायरायावबो मा सोलोङो, जेनेबा जोङो ओ फ्लिमफोर नायो, बा अबहायबाफोर गेलेहैनानै सोलोङो। माने गासिबो खौ लानानै माने सोलोंथाइ होनजायो आरोखि ना गाद सिबो जेनेबा औ। आरो जेनेबा ओ नोंथाङाबो ओ होननो हागोन नामा जेरै ओम जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि, मानि थाखाय सोलोंथाइया जोंनि जिवाव ओ गोनांथिथार? थाङाबो एसे सुंद'यै होन्नो हागोन नामा?
ओम गिबियावनो आं बुंदों जेनेबा नोंथाङा बुंदों जे ओ सोलोंथाइखौ जों गासैनिफ्रायनो जों सोलोंनो हायो। एबा जों मा गासियावनो मा स सोलोंथाइ थायो। बे बाथ्राया सैथोदि हमना ला जोङो जोनोमनिफ्राय जोंखौ बिमा बिफ मा खालामो जोंनो गिबियावनो मा जोंनो मा मोनसे सोलोंथाइ होयो। जेरै ओ जोंखौ सोरबा सासे सुबुंखौ सोमोन्दो लानाय। बेबो मोनसे सोलोंथाइ जुदि जोङो बिमाया नों खौ बे बाथ्राखौ फोरोङामोनब्ला बे सोलोंथाइखौ होआमोनब्ला जों सासे गेदिर सुबुंखौबो जों सोमोन्दो लानो रोंनाय नङा मोन सासे उन्दैखौबो जों सोन्दो ला थानो रोंनाय नङामोन। माने जों जोनोमनिफ्रायनो मास सोलोंथाइखौ मोनो हमनानै माल ला बियो मा फेरा सोलोंथाइ बुंगोन बेखौ उफेरा सोलों फोथायाइ होनोब्ला जों माने बिदिनो गा सोरबा लोगोजों रायज्लायनाय सोरबा मिनि गोन गोरायुंजों जों रायज्लायनाय बिनिफ्रायबो जों गोबां माने सोलोंथाइखौ नुनो मोनो। सोरबा जा मानसियानो दा बिनिफ्राय जों माखासे सोलोंथाइखौ मोनो आरो बांसिन गुन गोनां सोलोंथाइ होनोब्ला गावनि जिउखौ बबेबा मोनसेसिम लांनोबा मोजां लामासिम दावगलांनोबा बबेबा मोनसे माने गोरा खामानिखौ मावफ फुनोबा जों माने ओ बिजाबफोरनिफ्रायबो जों माखासे गोबां सोलोंथाइ मोनो। हमना ला जोङो सोलोंथाइजों ओ जेरै सेथियाव जोङो जुदि नोङो सासे मान सोलोंथाइजों माबा मोनसे खालामनो सानोबा ओ माबा मोनसे बानायनो सानोब्ला माबा मोनसे खालामनो सानोबा माबा मोनसे फाहामनो सानोब्ला गिबियावनो ज जोंनो मा नांग्रोगोन सोलोंथाइ नांगिरगोन हमना लास सासे मानसिखौ नोङो साखोन सिखोन एबा बेमार आजारनिफ्राय नोङो बारग' होनोब्ला बेहाय गिबियाव नोङो मा सोलोंथाइ नांगोन। जेब्ला नोङो सोलोंथाइ थागोन अब्ला नों मा सासे मानसिखौ साखोन सिखोन एबा बेमार आजारनिफ्राय बारग'होनो हागोन हमना ला आंनो माबा मोनसे बेरामाव गोग्लैबाय बे बेरामखौ माबोरै सोखानो थ' नोङो गिबियाव नोङो डाइरेक्ट ग्लीन माबा मोनसे बे मुवा बेसाद जाहोनानै जों सासे बेमारि मानसिखौ जों मा फाहामनो हाया सोलोंथाइनि गेजेरजों जों-जों जोंसो जों मा सासे मानसिनि बेरामखौ जों मा खालामनो हायो? फाहामथाय होनो हायो। थिग बेबायदिनो जोङो मा ओ बबे एबा ओ गारि-मथर बानायनो एबा फाहामनोबाबो जोंनाव मा गिबियाव मा नांगोन? सोलोंथाइ नांगिरगोन। बिनि बागै जों मिथिना ला गोरनो हानांगोन जिना लानो हानांगोन अब्लासो जोंङो मा खालामनो हागोन? मोनसे गाज्रि जानाय गारिखौबो जों मा फाहामनो हागोन आरो। आरो बिदिनो जुदि नोङो गोदान बुस्थु बानायनोबा बिनि बागैबो नोङो माने गोबां माने सोलोंथाइनि बागै माने मिथिनाया मोजां आरो, हमना ला नोङो बेफोरबायदिखौ माने नों हमना ला फाहाम सोरबा सासे बेखौ ओ बेमारजोंबो फाहामनो गोसो गैया, बा माबा खांसो गैया थ' नोङो माने मैगं थाइगं माबाफोर माने बिजनेस मावनो गोसो बिनि थाखायबो नोंनाव माने सोलोंथाइ नांगोन। हमना ला नों माबा मोनसे आबाद फोथाराव माबा मोनसे ओ इदिनो आबादाव माने एम्फौ-एनलाफोरा माने आबादखौ जाग्लिजोबबाय तह बे एम्फौ एनलाखौ नोङो बे आबादनिफ्राय बोरै सोखानो थ' बे फोरनिफ्राय बेफोरखौ माने बाहायनो माने आबादखौ मोजाङै फोथांनोबा जों माबा मोनसे राहाखौ लानांगोन। थ' बेे राहाख बबेनिफ्राय मोनगोन? अभसलि जों सोलोंथाइनिफ्राय मोनगोन। थ' सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो म ने उफेरायावबो मोनो आरो जों मा बिजाबजों लोगोसेबो जों माने गोबां सोलोंथाइ माने लानो हायो आरो।
औ
औ
नंगौ नोंथांनि बे औ माने सोलोंथाइखौ जोङो माने फरमेलिबो लानो हायो ओमफ्राय इनफरमेलिबो लानो हायो ना नन फरमेलिबो लानो हायो।
फरमेलबो लानो हायो नन माबायावबो लानो हायो जों औ।
औ आरो सोलोंथाया जोंनि बे जेनेबा नैबे जोंखौ गासिबो खेथ्रआवनो मा खालामो मोजां खालामो जेरै जोंखौ फिजिकेलिबो मोजां खालामो आरो इमसन नेलिबो मोजां खालामो। ना आरो ससियेलिबो।
उम।
बे गासिबो सोरगिदिंआवनो जोंखौ माने सोलोंथाइया मोजां खालामो आरोखि औ ओमफ्राय ओ सोलोंथाइया जोंनि जिउआवथ' बिराद गोनांथार। नंगौना नङा आरो सोलोंथाइजों जों लोगोसे से मा मा मोनो औ। जेरै ओ जोंनि थाखाय जेरै दरजाफ्राबो गेवो ना? दरजाफ्रा गेवोना गेवा जोंनि थाखाय सोलोंथाइ सोलोंथाइजों जोंनि थाखाय दरजाया गेवो दरजा गेव होनोबा जेरै जोङो जेनेबा जिउ राहा जिउ राहा जेरै जिउखौ खुंलांनो थाखाय जोंनो दा आथिखालाव मा नांगौ जोंनो जोंनो ओ जबफोर नांगौना सारभिसफोर बेफोराव जोंना जेनेबा दर्जाफ्राबो गेव-गेवो ना। औ आरो जोङो जेनेबा ससियेलिबो डेभलप जानो हायो जेरै सुबुं माहारिफोरजों माबायदि रायलायनांगौ
उम‌‌।
माबायदि रायलायनांगौ? माबायदि थानांगौ केरेक्टारफ्रा माबायदि जानांगौ जेरै मरेलिफ्राबो डेभेलप जायो। सोलोंथाइजोंनो लोगोसे औ आरो नोंथांनाव ओ ओ सोंसै आङो जेरै जेनेबा बे सोलोंथाइया जोंनि इकनमियाव जोंनि बे इक'नमि जौगाहोनायाव आरोखि मा मा?
उम उम उम।
औ मा मा माने मारै मारै हेफाजाब होयो।
औ देग्लाय बुंलाय
हेलौ। माने जोंनि बे हेलौ।
औ खोनादों। खोनादों।
औ माने बे सोलोंथाइआ। सोलोंथाइआ। सोलोंथाइआ जोंनि बे इकनमि जौगा होनायाव माबोरै हे हेफाजाब होयो। जोंनि बे हादोरनि इक'नमि जौगाहोनायाव आरोखि।
सोलोंथाइयाथ' जोंना माने फिसा गिदिर बेफोर बायदि जेबो गैया जों फिसानिफ्रायबो जों सोलोंथाइखौ मोनो आरो गिदिरनिफ्रायबो जों सोलोंथाइखौ मोनो थह नोंथाङा बुंदों जे मा होनो इकनमिकआव माबायदि जौगासारनायखौ होनो हायो थ' हमना ला आं सिगाङावनो बुंखाबाय बबेबा मोन मोनसे माबाखौ नोङो जुदि बानायनो गोसोबा साननो गोसोबा खालामनो गोसोबा जोंनाव मा गिबियाव जोंनो सोलोंथाइ नांगोन थ' इकनमिक्सखौ जोङो माने दावगा होनोनोबा गिबियावनो नोङो मा बेखौबो नोङो मा खालामग्रांगोन सिगाङाव नोङो सोलोंथाइआनो गोनांथि जायो आरो।
नोंगौ।
औ।
आरो लोगोसे सोलोंथाइजों माने जोङो जोंनि थांना थानो थाखाय माने जायखौ होनो जों लिभिं स्टेेनडार्डना बेबो माने। मोजां जायो।
उम उम।
आरो जोङो मा बिराद माने बुजिनोबो हायो सोलोंथाइजों लोगोसे। जोङो। गाव मिलि जुलि थानो हायो मोजाङैनो।
माने जोङो माने औ औ औ।
उम।
माने सोलोंथाइजों जोङो गाज्रिया मा मोजाङा मा बेखौ जों सानखांनो हायो आरो माखासे गोथौ बाथ्राखौ जों जों हमदांना मोनो आरो। बबेयाव जों थाबायो। बबे लामाजों थाबाय। योब्ला जोङो माने बेहेेरबारियाव बा सुबारियाव जों गाफांहैगोन जों बेखौ मा सोलों गेजेरजों मिथियो आरो हमना ला जोङो सिखाजों बबेबा मोनसे बिफांबा लाइफां जों दानोब्ला मा दानोब्ला जोङो बौगोन जों बेखौ। खौ मिथियो मायाव दाना मायाव दाननानै ब्ला जोंनि आखायाव बोफ्लांगोन बेखौ जों मिथियो बेबो मोनसे मान सोलोंथायाव
औ गोलैयो नंगौ नोंथाङा सैथोखौनो होनदों आरो ओह जोङो होननो थाङोब्ला अभारअल सोलोंथाइआ जोंनि जिउआव बिराद गोनांथि ना
औ गोनांथि गोनांथि सोलोंथाइखौ जों बुंनो थाङोब्ला उन्दै गिदिर जोब बो नङायो सोलोंथाइया मालाबाबो फिसा गिदिर गैया नों फिसानिफ्रायबो नों सोलोंथाइ खौ सोलोंना लानो हायो गिदिरनिफ्रायबो जों सोलोंनानै लानो हायो उफेराथिंबो जों माने सोलोंथाइखौ मोनो जों माने गासै बे बुहुमाव जे दंङ बिनिफ्रायनो जों मा मोननो हायो सोलोंथाइखौ मोननो हायो जेरै एम फौ एनला दावमा दावसा बि बिफां-लाइफां जिब-जुनार माने गासै सैनिफ्रायबो जों माने एभ्रि थिं मा खालामनो हायो जों सोलोंथाइखौ मोननो हायो बेे मासे दाउआ मा सोदोबजों गाबो बेबो मोन से सोलोंथाइ बे दावखौआ जि खौव खौ गाबो बेबो मोनसे सोलोंथाइ जों बेखौ जों सोरबा सासेनो जों मिथ होनो हायो बे बेबो मोनसे सोलोंथाइ बेफोरबायदि आरो
बिथिङावनो गासिबो सोलोंथाइ ना मोजां जा गाज्रि जा उम थिगैनो दं दे नोंथांजों आङो सोलोंथाइनि बा फरायनायनि मोजांदों औ ओमबासेयावनो दोनथनोसै ना
उम औ दे दे
औ दे गोजोन्थों।